हेल'
औ हेल'
औ खोनादों ना
औ खोनादों
औ औ औ दा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि खार'ना जाबाय आङो मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै खोनथाजों सावरायनो थाखायसो आं कल खालामनाय जादोंमोन
औ
दा बाथ्राया जाबाय
औ
ओ जोङो जोंनि बर'फोरनि गंसे न'खर बा बर'नि गंसे न'खरखौ
औ
बर'नि अनगायै जेनेबा गंसे न'खरखौ ओ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि समाजाव माबायदि थासारिनि जायोब्ला जों गंसे न'खरखौ मोजांथारै दैदेननो हायो दा बिनि सायावनो जों सानैनि गेजेराव सावरायलायनो थाखाय बाथ्रा सेयार खालामलायनो थाखाय ओ आङो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा बे आयदानि सायाव
औ
फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा
उम औ हागोन औ बर' समाजनि गंसे न'खर होननानै बुङोब्ला ओ गंसे न'खरखौहाय माबोरै मोन ओ जों दैदेनलांगोन एबा माबोरै साबसिननिफ्राय हामसिन ओ दैदेननानै इयुन जोलै बा गावनि फिसा फिसौखौ माबोरै मोजां रोखोमै दैदेनलांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो दिथागिरिफोरा बा बिमा बिफाफोरा
उम
ओ गिबियावनो जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा बांसिनै जौ बाहायनो मोजां मोनो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
ओ बेनिफ्राय जानगार जानाया ओ साबसिनै औ गोनांथार
औ गंसे न'खर जिनो थाखाय जानगार जानाया थारमाने गोनांथार ना
बे जौनिफ्राय जानगार जानानै बेनिफ्राय जानगार जानो हायोबा गंसे न'खरखौ गोख्रोंसिनै एबा साबसिनै ओ अनलायनाय एबा मिलायनानै फिउचारनि थाखाय एबा इयुन जोलैनि थाखाय ओ दैदेनलांनाया मोनसे गोनांथार ओ बिसि फिसायनि गेजेरावनो अनलायनानै मोनसे न'खरखौ मोजाङै दानो हाब्लासो समाजाव मोनसे गोग्गो एबा गोख्रों ओ मोनसे मोजां थासारिया सोमजिगोन बेनिखायनो जोंनि बर' सुबुंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरा ओ गंसे न'खरखौ दैदेननो थाखाय गिबियावनो गाज्रि हुदा जेरै जौ जौखौ जोङो बर' न'खरावनो संखायो एबा बाहायखायो हिसाबै बेफोरनिफ्राय गावखौ एसे लिमिदै एबा एसे थाल लानानै जिथु न'खरखौ दैदेनो अनलायनानै मावनाय दांनायनि गेजेरजों जिहेथु बर'फोरा मावनाय दांनायनो मेंनानै जौखौ बाहायखायो
उम
एसेैब्लाबो बेफोरनिफ्राय हयथ' जानगार थायोब्ला साबसिनै गाहामै मोनसे न'खरा जौगासिनगोन बेखौ जोङो ओ नुहुरो एबा सावरायनो हायो
औ
इयुन जोलैनि थाखाय
औ औ
बर'फोरा जाहाथे बर' गसे न'खरनि बिमाफोरा जाहाथे फिसाफोरखौ दै मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोरखौ बर' बिमाफोराहाय थि थि ग थि खालामनानै थाइसे थाइनै रां जमा आरजिनानै गंसे न'खरखौ गोख्रोङै खालामनो हायो बेफोरो बांसिनो बर' आइजोफोरनियाव गोलैयो एबा जों नुनो मोनो बेफोर बिबानफ्रा ओ जोङो मा-आबाद मावनानै बर'फोरा आबाद गाहाय हारि होननानै जों मिन्थियो ओ आ बाद मावनानैबो गंसे न'खरखौ दैदेननो हायो
हायो
बेखायनो जोङो जाहाथे जोंनि मावनानै मोननाय गंसे न'खराव बिसि फिसाय खामायनानै मोननाय थाखा फैसाखौहाय जेबो ओ गाज्रि एब लोंनाय उम उ
बेखाराव थारमाने बेखार बेखार हाबायाव
औ बेखार हाबायाव बाहायालासे गावनि फिसानि इयुननि थाखाय ओ मोन ओ बाहायनो नाजानाय नाजालाङो बेफोरनि ओ बेजों बेजोंसो जों गंसे न'खरखौ मोजाङै दैदेननो हायो
औ
बेयो जोङो बर' समाजाव बुंनो हायो जे गंसे न'खर दानो थाखाय ओ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय सोमजिनानै ओ थाइसे थाइनै रां खामायनाय जेरै आं बुंदों हिन्जावफोरा दाउ अमा फिसिनानै रा-रां आरजिनाय हयथ' जि दानाय बेफोरो बर'फोरनि आइजोफोरनि गिबि रां खामायनाय होननानै बुंनो हायो दा आंनि फारसेनिफ्राय नि सावरायनायखौ नोंथांनो फोरमायबाय ओनोंथांनि फारसे निफ्राय ओ सावरायनो हागोन ना
हायो हायो हागोन
औ
ओ नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय
औ
जोबोद ओंथि गोनां
औ
ओ बर' नि सायावनो नोंथाङा बाथ्राखौ बुंबाय जिहेतु जोंहा गारजेना न'खराव हिनजाव आरो हौवा सानै थायो बिनि गेजेराव। नोंथाङा हिनजावनि फारसेनिफ्रायबो बुंबाय आरो हौवानि फारसेनिफ्रायबो बाथ्राखौ बुंबाय थ्राया खोब ओंथि गोनां जादों।
औ
नोंगौ ओ जोङो ओ समाजाव
औ
गंसे न'खराव मोजांथारै थासारि सोमजिब्लासो
औ
मोजांथार आबहावा सोमजिब्लासो गंसे न'खरखौ मोजांथार खालामनो हायो आरो गंसे न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनि मोजांथार हाबा मावनो हायो।
उम।
दा जोङो बर'नि सायावनो बाथ्रा बांसिन बुंदोंखाय दा बर' समाजाव बा बर' न'खराव थांनानै थानो थाखाय आबाद मावो नङा होमबा? आबाद मावो दा आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार बेबायदि
उम
आ आबाद बुथुमनानै लायो बोथोर बायो बोथोर लायो बोथोर। दा बिदि आबाद मावनायनि गेजेरजों
औ
गावनि जानायनि जानायाव बाहायनानै जिखिनि फाननानै
औ
आबादखौ जिखिनि फाननानै थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो।
औ
दा बैफोर रांफोरखौ जाहाथे आद्रियाव गा-गारालासिनो
औ
गावनि न'खरनि नांगौ मुवा बेसादफोर संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लायो आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बा न'खरनि गासैबो सुबुंफोरनि
औ
गाननाय-जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाया जाहाथे थिगै थायो दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो जिखिनि आबाद फाननानै थाइसे थाइनै रां मोनबाय बेखिनिखौ बै मोजांथार खामानियाव बाहायनाय आरो
औ
जोंनि न'खरखौ बेंनाय बेयाव बाहायोब्ला जोङो न' खरखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो हायो दा बेनि सोलायै जोंहा गोबांथार खायसे सुबुंफोर दङ जे रां आखाइयाव थायोब्ला जोंहा नंनायनि नङैनि बेदर जालुनाय बेदर फिसा जानाय नंनायनि नङैनि जौ जुवा जौ जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय
औ
दा बैफोर गाज्रि खामानियाव जोंहा खायफा सुबुंफोरा गोबांथार नङाबाबो बाहायो। दा बैनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार जोंनि समाजनि न'खरफोरा सिलिंखार जालांनाय जोंहा बिदिन्थि दङ। दा बैफोर रांफोरखौ आद्रियाव बाहायालासे बां मोजांथार खामानियाव बाहायोब्ला खोब मोजां दा बर' आइजो आइजो हिसाबै जोंहा बर' आइजोआबो जोंनि समाजाव न'खर सुंथानायाव गोहैल' नङा जोंहा गोबांथार बर' आइजोआनो गोबांथार थाव लानानै रल लानानै जोंहा न'खरखौ फोथांबोयो
औ
दा बिनि गेजेराव जोंहा बर' आइजोफोरा बा बर' बिमाफोरा ओ न'खरनि फिसा फिसौ खामानि मावनायनि अनगायैबो
औ
दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, मोस सौ फिसिनाय, दानाय लुनाय, सि दानाय बे फोरावबो गोबांथार आखा फाखा दा बैफोरो जिब जुनारफोरखौ फिसिखां फिसिनानै फाननानै जोंहा गोबांथार रां आरजिनो हायो आरो जि दायोब्ला जोंहा
औ
गावनि नांगौ जानाय
उम
ओ जिफोरखौ जोङो बै दानायनि गेजेरजों बुथुमनो हायो आरो नांगौनि बारा जोंहा फाननो थाखायबो जोङो दानानै जोङो
औ
ओ हाथाय बाजाराव जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो दा बैफोर रांफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा
औ
मोजांथार बाहायोब्ला जोङो गंसे न'खरखौ मोजांथार ओरै ओ सामलायनायाव बा दैदेननायाव जोंहा
औ
खोब मोजां जायो
उम
दा जोंनि बर' न'खरखौ दैदेननो थाखाय बिम नख न'खरनि बिमा बिफा बा गारजेनफोरा दायथ' लायोब्ला आरो जोंनि गथ' गथायफोरा
उम
बैफोरबादि सुबुरुन मोनोब्ला
औ
फरायनाय लिरनायावबो खोब बेबायदि ओ गोसो जायो दा बेखायनो जोंनि गंसे न'खरखौ दैदेननो थाखाय
औ
ओ न'खरनि सोरगिदिं थासारिया न'खरनि आबहावाया मोजां जानांगोन अब्लासो जोंनि बर' न'खरखौ जों मोजांथारै दैदेननो हागोन आरो दा बेखिनि बाथ्रा जोङो मोजांथारै सावरायबाय दा उननि समाव समफोर मोनोब्ला
औ
जोङो बे आयदा आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो सावरायनोसै दा जोङो बेखिनियाव लाखिलायथ'सै नङा होमबा औ औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय
औ